नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
ओ आङो बे समावहाय नोंथांजों माखासे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो सानदोंदां आं
जेनाखि ओ लावखार ओ ओंखाम जानाय बा ओ बा दावबायनाय। बेनि सोमोनदै आङो नोंथांजों रायलायनो सानो जे नोंथाङा बबेहाय बबेहाय दावबायफेर गोबा लावखार ओंखाम जाहैफेरखो। बेफोरनि सोमोनदै नोंथाङाहाय ओ गोथौयै फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां माने नोंथाङा बे लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनोदां आं माखासे माने जोंनि औ जोंनि आसाम हादरनि ओरै गुबुन हादर दंना मोनसे? जोङो भुटान रायजो होनो। जायखौ जों बेनि सोमोनदै आं फंनैसो बुंनो सानदों। जेनेबा जों भुटानाव थाङोब्ला बबे लामाजों बबा बबेजों थाङो मा मा लांफायोबा जोङो भुटान सिङाव हाबनो हायो एबा बबे बबे जायगायाव जों बेरायहैनो हायो बिनि सोमोनदै आं नोंथांनियाव फंनैसो सुंद'यै फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथां।
जोङो जेनेबा जों भुटानाव भुटान रायजोआव थाङोब्ला जोंहा माने मोबां लामा दङ' जोंनि जेरै जोङो वेस्ट बेंगलजों दङ। मोनसे फन सिलिं होननाय आरो जोंनियाव दङ नैबे जोंङो नैजिस्नि नैजिस्नि राजा लामाजों हाबलांनाय जोंनि जोङो मा होनदों नैबेयाव मा दङ ओ सानदों मा होनदों मोनलाय सामथायाइबारि होननाय मोनसे जायगा दं बेनिफ्राय हाबलांबा जों मोनो आरो जों दङ आरो ओरैजाय जोङो सिमलाजों लामा दङ आरो ना मोनसे अदार मा होनो बाक्साजों मोनसे लामा दङ आरो बेजोंनो अदालगुरि भैरब खन्द' ज'आवनो दङ आरो ना जोंनि ओरैजाय जोंनि मा होनो टि सि रायजोआव थानाय माखासे गोबां रायजो मा होनो हाबग्रा गेटफोर एबा लामाफोर दं आरोना आं बिनिनो नैबे जोंनि ओ चिरां जिल्लाजों हाबलांग्रा मोनसे लामा दङ जायखौ नैजिस्नि रोजा लामाजों ओं ओंखारनानै जोङो मोनसे सामथायबारि लामायाव जोङो थांनांगोन आरो ना जोङो बेनिफ्राय थाङोब्ला जोङो बा मा होनो नैबे नैजिस्नि राजा लामानिफ्राय जोङो ओंखारानाय लोगो लोगो जोंनि भुटान नसिम हरैहाय मानि ब्रैजिबा एबा बाजि किल'मिटारल' जायो आरो ना नोंथां बांद्राय गोजान नङा खाथिसे एबा जोङो जेनबा नैबे क'क्राझार टाउननिफ्राय लायोबा जोङो हमनानै ला जोंनियाव माने जौसे जौसे किल'मिटार जाजोबनाय नङा आरोना जेनेबा माने एसे गुजि किल'मिटारफोरसो जानो हागौ आरो ना नोंथां बे जोंनि नैबे क'क्राझार टाउननिफ्राय थाङोब्ला जोङो बेयाव थाङोब्ला जोङो माखासे जोङो गावनि गारिफोर निजा गारि नङाबा भारा गारि नङाबा बाइकफोरजोंबो जों थांनो हायो आरो ना नोंथांजोंनो माने जोङो बेयावथ' जों मिथिखायो बे भुटान हादरा माबायदि हादोर जेनेबा भुटान हादोरा मानिे मोनसे माने जों गोरोबनाय हादारा जायो मा होनो जोंनि माने बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो मा होनो बांसिन गेस हगारग्रा अक्सिजेन गेस हगारग्रा होननानै जों मोनथियो आरो ना मोजांसिन इनभारमेन्ट होननानै जों मोनथियो जायखौ जोङो बिनि थाखायनो बे भुटान हादरा मुंदांखा नांगोन आरो जोङो बे भुटान हादोराव थाङोब्ला जोंहा माखासे मा होनो गोनांथार कुमेन्टस फोर लांफानो गोनां जायो जेरै जोङो मानसिनि थाखाय जोंहा मा लांफानांगौ आधार कार्ड नङाबा भटार कार्ड लांफानो गोनां जायो आरो आरो बिदिनो जोंहा नोंहा जेनेबा निजा गारि दं म नोंहा ायजों लांफा थारनांगोन आरो ना निजा गारि नङाबाबो लोगोफोर दिनै गारिखौ लाङोबा नोंहा ्राइभं लाफानांगोन जे नोङो द्राइभिं लाइसेनस मावोबा नोङो बै सिङाव भुटाननि सिङाव नोङो हाबनो मोननाय नङा आरोना बिसोरो गोरा मा होनो खालाम जायो आरो ना जोंनि बे इण्डियाननि सुबुंफोरखौ खिन्थु गावसिना होयोबाबो बिदिनो ओमफाय खिन्थु जोंनियाव ओरै फैबा बिसोरबो बेबायदिनो चिकं एबा चकआउट चेकिं बेफोरबायदि जायो आरो ना नोंथाङा जोङो बिनिफ्राय थाङो आ बे सान्तिपुर माबानिफ्राय थांनानै मानि सानथाय बारिनिफ्राय थाङै थाङै थांनानै जेब्ला जोङो बरैहाय मोनहैयो मोनहैहां जायो जेनेबा जोंङ गेलेमफु थावन मोनहैहां जायोना बेयाव मोनसे दादगारि होननाय जायगा दं बे दादगारि होननाय जायगायाव माने माखासे जोंनि इण्डियान आरमि बे इण्डियान आरमिया माने मोनसे गेट बायदि बानायनाय दं आरो ना बेयाव माने बिसोरो मा खालामो माने सिगां गैयामोन गोदोहाय जों नुनो मोनामोन खिन्थु दा नुनो मोनबाय बियो मानो जानानै फैदों होनोबा जोंहा मोजां जायो आरोना जोंनि थाखायबो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि मानसिफ्रा हरैहाय हाबोबा जोंनाव सोर थांदों सोर फैदों बेफोरनि जोंनाव जेबो मा होनो माखासे खौरांफोर थायाना बिनि थाखायनो जोङो बेखौ बानायनानै दोननायाबो मोजां जानानै फैदों होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो बेयाव जोङो थाङोब्ला जोङो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ जोङो बिसिनियाव देखायनानै जों एन्ट्रि होलांनांगोन आरो ना जोङो नैबे जोंनि माखासे मा होनो सि आर पि एफ फोर नङाबा बि एस एफ फोर ना बेयाव जोङो होलांनो गोनां जायो बिनि होनानै खार'नानो जाहैबाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो हजोंहा थाङोब्ला जोंहा माबा मोनसे जायोबा एबा माबा मोनसे बेरोबा जोंनि मानसिया हरै गुबुन हादोराव थांनानै जों जोंनि मानसिया ओरै सफैफिनाखै बेफोरबायदि बिसोरो नागिरहैनो हायो आरो ना माने बिसिनि सिगां एबा बैसोरनि मा होनो हादोरनि सिगाङाव मोनसे अजद दैखांहैनो हायो आरो ना। बिनि थाखायनो लाखिनायाबो मोजां आरो बेजों थाङै थाङै थांनानै जेब्ला मोनहैयो अब्ला जोङो बे गावनि जे आधार कार्ड एबा बेखौ लांनानै जोङो बैयाव एन्ट्रि खालामहैनांगोन आरोना। बे एन्ट्रि खालामनाया जाहैबाय जेबो फैसा लाया बेसे नाङै खालामहरनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो माने बिसोरो बाइक लाङोबा एबा लाङोबा जोङो ड्राइभिं लाइसेन्स लांफानांगोन जदि ड्राइभिं लाइसेन्स लांफायोबा नोंहा कार पास हरगोन आरोना बेबायदिनो जोङो थांनानै जोङो बे भु-भुटान रायजोनि सिङाव बे गेलेमफुं टउनाव जोङो दसे बेरायहैनो हायो आरोना। जोङो मा होनो बेरायनायाबो बिसिना माखासे मा होनो जायगा बांसिन जायगायावनो थांनो मोना माखासे मोननै मोनथाम जायगायावल' थांनो मोनो जेरै जोङो भुटान गेलेमफु थावननि हाथायाव जोङो मा होनो मैगं दखानाव जों थांनो मोनो एबा टाउनाव जों दसे हाबनो मोनो आरो बि ओरै जोङो थाङोबा सोनाबजों थाङोबा जोङो अरां जाहाज गाथोन जों बेयाव जोङो नायनानै फैनो हायो ओमफ्राय बेजोंनो सिदा थाङोबा मोनसे हेंगिं ब्रिज दं आरो ना बे हेंगिं ब्रिजजों जों थांनो मोनो बै हेंगिंनिफ्राय जोङो हरै बारलांनो मोनला बेफोरबायदि जोंना मोनसे स्ट्रिक रुल दं आरो बिनि थाखायनो जोङो ओरैहाय बारनो हाया आरोना बेफोरबायदिनो जोङो भुटानाव जोङो बेरायनानै जोङो दसे सम फैफिननो हायो आरो नोंथां आंनि बुंनाया नोंथाङा बेनोसै दानिया आंनाव आंनि सिगां बे जेनेबा दाथ जोंहा दा दैलां बोथोरनि समनो गोलोमनायनि दा जों सरलपाराखौ जोङो बहुत खोनाबाय एबा मिथिनो मोनबाय जोङो बेयाव दा बिनि लावखार ओंखाम जानायनि सोमोन्दै नोंथां फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओदा आङो जेनाखि नोंथां ओ नोंथाङा एसे बुंनाय जे सरल फारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि आङो बेनि सोमोन्दै एसे बुंलांनोसै। ओ दा जोंनाहाय स-सरलपारा ओंखाम लावखार ओंखाम जाग्रा थाव निया जाहैबाय ओ जोंना आ भारत भुटान सिमनायायाव थानाय ओ ओ मोनसे समायना जेरै जोंबो हाजोजों बेंखन जानाय बिफां लाइफांजों आरो बेवहाय दैसा स्राय स्राय बोहैनाय दङ जायनि थाखाय गासैबो सुबुंफोरा आ बेयाव बेसिम दावबायनो थाखायहाय गोसो जायो आ दा नैबे जायनाखि बोथोर दा बोथोर जों खाब जानानै जा आथिखालावहाय गोलोम बोथोर जानायलाय बेयाव मोनसे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैसा स्राय स्राय दङ दा बेवहाय दुगैनाय जों लोगोसे लावखार ओंखाम जानो बयबो दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा बेयाव थांनाय जायो। आ दा बेबायदियैनो ओ जेनाखि कक्रा ओ कक्राझार जिल्लानि गोबां मान सिफोराबो ओ जेनाखि बेयाव थांनाय जायो दा जोङो क'क्राझार सहरनिफ्राय जेनाखि सरलपारासिम थांनो थाखाय जोङो गिबियावनो कारिगाव जानानै बिसमुरिजों हाबग्रोनांगौ। दा बिसमुरि जों हाबनानै जोङो एसे बारलांनाय लोगो जोङो सिख ना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेखौ जोङो मोननाय जायो दा बेबो दा बे जेखिनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बे हाग्रामानो मानि गेजेर गेजेर जोङो थांनांगौ जायो। दा बे हाग्रामाजों थांनायाव जोङो गोबां मोजां मोजां नुथाइफोरखौ नुलांनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबां मैदेर आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोननो थाङै मोनसे बेसेन गोसा जेनाखि जायखौ होननानै बुङो सना गाबनि मोख्रा बेखौबो जोङो नुनो थाङो। ओ बेजों लोगोसे दावराइ आरो ओ। माखासे गोबां जिब-जुनारफोरखौ जोङो बेवहाय नुनो थाङो बेजों लोगोसे बयनिफ्रायबो मुंख'जाथावसिनानो जाहैबाय बेवहाय बायदि रोखोम ओंनि सिखिरिफोरखौ बांसिनै मोननाय जायो ओ दा बैफोरबायदि सिखिरिफोरखौ संदाननो थाखाय बा सिखिरिखौ नायनो थाखाय गोबां दाब दाब जायगा ओनसोलनि ओ जायखि संदानग्रा ओ बिगियानगिरि फोराबो फैनानै बे सिखिरिफोरखौ नायफैयो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ जेनाखि मिथिंगायारि ओ ओ समायना नुथायाइफोरखौ नायनानै जोङो सरलपारासिम थांनो हायो। दा बेबायदिनो ओ जोङो सरलपारा मोननायनि सिगां जोङो उल्था पानि होननाय। गामि मोनसे मोनग्रोयो बे उल्थाफानि गामियाबो जोबोद समायना। ओ बेवहाहाय ओ बे उल्थाफानि गामियाव जे ओ जोङो दैखौ उल्था बोहैयो होननानै खोनानो मोनो ओ दा बेयाव उल्थाफानियाव मोनसे मोजां ओ समायना मन्दिर नानै दोननाय दङ' बेयावहाय जेनाखि लावखार ओंखाम जानो थाङोब्ला बे मन्दिरावहाय सिगांग्रो हाबलांग्रोनाय जायो। गोबां मानसिफोरानो बेबायदिनो बे मन्दिराव हाबनानै फुजा होनानै लावखार ओंखाम जानो थाखाय ओंखारलांफिनो दा बेबायदिनो उल्था पानि बाजार खौ बारनाय लोगो लोगोनो जोंना सरलपारा होननाय थावनिखौ मोननाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो ससे दावखोलांनानै सरलफारानि ओ हाथाय बारनानै जोङो ओ बे भुटान ओ भारत भुटान सिमनायाव ओ जोङो ओम बे सरलफारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ जोङो मोनहैनाय जायो आरो। जोङो जा ओ जायगा मोननाय ओ मोनहैनाय लोगो लोगो जोङो गोसोखौ बिराद सानथि मोनो। मानो होनोब्ला ओ बे जायगानि ओ बारहावाया जोबोद गुसु ओ आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय स्राय स्राय बोहैनाय दैसायाबो जोबोद ओ जोबोद गुसु आरो ओ सोरगिदिं हाजो। हालानि नुथाय अन्थाइ अनला आरो बिफां-लाइफां बिफांफोरनि नुथाया ओ गोसोखौ जोबोरैनो बोनो हायो दा बेबायदिनो ओ सुबुंफोरा दा जोबोर गरमनि बिबाङा बांद्राय जानायलाय मानसिफोरा ओ दुगैनो थाङो ओ दा बेबायदिनो दुगैनाय ओ दुगैथावथावनो मानसिफोरा दुगैनायजों लोगोसे बायदि जानाय लोंनाय खालामहैनो बा लावखार ओंखाम जाहैनो थाङो दा लावखारा खार ओखाम ओ जानो ओ जानो ओ जानो थाङो होनोब्लानो जोंनाहाय बेयावहाय गोबां ओ बेदर आखाय जानाय ओ ओ ओ आरो जौ लोंनाय बेफोरबायदिया थाखायो दा बेफोरबायदिनो मानसिनि मानसिफोराहाय ओ बै जायगायावहाय आयो ओ जायै लोङै रंजायो बाजायो मोसायो, दुगैयो, गावबा गाव गोजोननाया खौ लायो आरो बेबायदिनो जोङो खोनानो ओ खोनानो मोनदों बायो आ नुदोंदिे आथिखालावहाय बे सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावाव ओ जे हर थानायनिबो जेनेबा बेबस्था खालामनानै होनाय जाबाय ओ मानो ओ मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि मानसिफोरानो बेरायनो फैयो। ओ समावहाय बिसोरो न' ओ एखनबा समाव बा न'सिम बे ओ न'सिम बे थांफिननो हाया जायो बेनिखायनो ओ जोङो ओ जेनाखि बै ओ बै जेनाखि पिकनिक स्पदावहाया हर थानो हाग्रा बानायनाया जाबाय दा बेबायदिनो जोङो सलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थांनानै जोङो। जोङो गोबां रंजानाय लाहैनो हायो बेबादि बिनो दैयाव दुगैनानै आरो बिनि समायना मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ नायनानै दा बेनोसै आरो नोंथां। दा नोंथांजों जानाखि लावखार ओंखाम जानाय आरो जावगा जायगा दावबायनायनि सोमोन्दै रायजलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। दा अब्ला जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय